हेलौ नों औ खोनादों नोंथां।
औ।
जों दिनै मानि सायाव सावरायगोन नोंथां?
दावबायनायनि सायाव सावरायनो नोंथां।
उम दे जायो।
औ दावबायनाय बुङोबाथ' जोंनिया मोनसे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय। स' नोंथाङा। दावबायनायनि दावबायबा मा मा मुलाम्फा जायो बेनि सायाव बुंनो हागोन। हागोनना?
दावबायबाथ। जोंनियावहाय जुदि नोङो। जुदि नोंनि जायगानिफ्रायहाय गुबुन जायगायावहाय दावबाय दावबायलाङोबा। नोङो। गाव माने सांग्रां जानांगोन आरो गाव साहस गोनां जाग्रोनांगोन। आरोना आरो नोङो जुदि नोंनि जायगानि अनगा गुबुन जायगायाव थाङोबा माने एसेबाबो साहसा बारायो आरोना साहस बारायो आरो गुबुन जायगानि बारहावानि सोमोन्दैहाय मिन्थिनो मोनो। आरो नोङोहाय हजोंहाय थांनानै गुबुन जायगायाव थांनानैहाय नोङो ओ गुबुन जायगायाव माबायदि बेनि सोमोन्दैहाय एसेबाबो नोङो मिथिनो मोनो आरोना माने हजोंनि थानाय जानाय। जानाय लोंनाय आरो हजोंहाय माबायदि रोखोमनि मानसिफोरा बेफोरनि सोमोन्दैहाय जुदि नोङो जोंनि नैबे जोंनि हादरनि अनगायै बेलेग हादराव थाङोबा नोङो जोंनि हादरा माबायदि आरो हजों। जोंनि हादरा माबायदि बेनि सोमोन्दैहाय नोङो गोबां गियानखौ मोननो हायो आरोना आरो बेखौहाय नोङो नायनानै जुदि नोङो मोजां मोनदोंबा ओ जोंनि हादरावबो जुदि जोंनि हादरावबो नोङो बेखौहाय मोजाङैहायनो। माने फालिफैनो हागोन माने मानिफैनो हागोन आरोना बाहायफैनो हागोन जुदि नोङो मोजां बेलेग जायगायावहाय मोजां ओ आखुफोर जेन'बा मोजां जुदि माबा। नुबोयोबा नोङो बेखौहाय बाहायफैनो हागोन आरोना गावनि हादराव फैनानै आरो माखासे गियानफोर मोननो हायो मोनथिनो मोनो बेलेग जायगायाव थाङोबा नोङो माबायदि जानांगौ ओ ओ जेनेबा। नोङो जोंनि जायगानिफ्राय बेलेगाव थांबाय बै बेलेग जायगायाव माबायदि बिनि सोमोन्दै नोङो गुबुननोबो गियान होनो हागोन आरो नोंबो गियान मोनगोन आरोना। बेखौ बेखायनो आं सानो जे। जोंनि माने मानसि हिसाबै जोङो ओ माब्लाबा माब्लाबा दुखु दाहा जायो नालाय आं सानो बेखायनो एसेबाबो माने दावबायनांगौ माने बेरायग्लांनांगौ आरोना। गावनि जायगायाव थाबाय थायालासिनो औ माने गावनि गोसोखौहाय माने। फ्रि खालामनो थाखाय माने एसेबाबो रेजें होनो थाखायहायो बेरायनांगौ आरोना आरो बेरायबा बिराद मोजां मोनो माने गोसोफ्रा जोङो आरोना नोंथाङा माबायदि सानो। बिनि सायाव?
औ दावबायनाय जोङो दावबायनाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो। जोङो दावबायनो थाखाय जोङो। लोगोसे गावो थांनायाव जोङो बायदि मैया मुवाफोरखौ जोङो लानाया गाहाम। जायो। बेवहाय जोङो जुदि ओ मोन गुबुन जागायाव थाङोब्ला गोजानफोर जागायाव थाङोब्ला जोङो गावनि गाननाय जोमनाय आरो लोगोसे जोङो मा बहाबाफोर माबाफोर जा जानायनि सि सिगां जोङो जेनेबा गाव लांफानाया मोजां जेरै मुलिफोरखौ जोङो लांफानाया मोजां। मानो होनबा जोङो मोनसे से जायगानिफ्राय गुबुन मोनसेयाव थांबाथाय जोंनिया ओ जानाय लोंनायाव जोंनिया उ दैैया गोरोबा आरो बेयाव थांनानै बेनि दैयाबो जोंनिया एसे ओ बेलेग जाहैयो एसे गुबुन जाहोयो बेनिखायनो जोङो ग गा मोननाय एबा उदैनि एबा खर सानाय बेफोर जायो बैफोरनि थाखाय जोङो ओ गावजों लोगोसे जोङो ओ मुलिफोरखौ लां फानाया गाहाम होननानै सानो नोंथां औ नों गौ नों
उम
जों हायोबाथाय लोगोसे लामा दथायाव बहाबाथाय उखैबाथाय जोङो जानो थाखाय एसे होननानै सानो मानोना जोङो गोजान जायगायाव दावबायनो थांदों नालाय बेवहाय जोङो ओ गोजान गोजान जायगाफोराव बहा मा जोङो मोनो बेखौबो जोङो एफा मिथ थिनो मोना। बैफोरनि थाखाय औ दावबायनाय बुङो बाथ' नोंथां जोंनिया दावबायनाया जोङो गोबां रोखोमै दावबायो हमना लाबाय जोङो बेवहाय गारिजोंबो दावबायनायखौ नुनो मोनो ट्रेनजोंबो दावबायनाय रेलगारिजोंबो आरो जोङो औ उरां जाहाजफोरजोंबो जोङो दावबायनायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा बै दाव फरायनायनि मादाव मा मोनसे जों दावबाय साबसिन जायो होननानै सानो नोंथाङा
उ उ जुदि नोङो मा होनो जुदि बै गोदान जायगा मोनसे बेलेग जायगायाव जुदि नों थाङोब्ला बै गोदान जायगानि बारहावा आबहावा बेफोरजोंहाय जुदि नोङो गासैखौबो माने मोनदांनो गोसोबा माने फिल खालामनो गोसो ना आं सानो बाइकफोरजों थांनाया मोजां
नंगौ नों थां नोंथाङा बुंनाया थारैनो थेवाव ओ बाइकजों थांबा जोङो मोजां मोनो थांनानै जा गा फोरखौबो नुलाङो बैनि ओ थेवबो जोङो बाइकजों थांबा थाय अखा बो थोराव एसे जोंनिया खस्थ
औ अखा बोथोराव खस्थ' जायो बेथ' औ
औ
आरो माब्लाबा माब्लाबा मा ओ मा होनो अखानि गेजेरजोंबो थांनांगौ जायो मानो होनबा ओ माने इन्जय खालामलाङो नालाय अखाखौबो
नंगौ नोंथां
ओं
नोंथाङा बैयाव ओ माबे जायगायाव थांनानै मोजां मोनो होननानै सानो
माने माने
मा जायगायाव जोंनिया साबसिन जेनेबा बेरायनो थाखाय
आं सानो जोंनि जायगायावथ' जोंनि खाथि-खालायाव आं बिराद मोजां मोनो जोंनि खाथियावथ' थानाय शिलं बेयावहाय आङो बिराद मोजां मोनो आरोना
औ नोंथां
उम
बेयाव मा बायसा मोजां मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना मानो थाखाय
थान्दा मा होनो बार हावायाबो बे माने थान्दा रोखो मै थायो माने थान्दा आरो गरम दसे बिनो गरम माने बिदि नालाय बेखायनो आं बिराद मोजां मोनो आरो ओ मिथिंगा ओ गासैबो सोरगिदिं मिथिंगा माने सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय नालाय हाजो हायनो बेखायनो आं बिराद मोजां मोनो आरोना बाहाय ।
औ नंगौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा औ बुंनायसै नोंथां औ।
आरो नोंथाङा
औ
जुदि दावबायहैयोबा जेन माने ओ जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव माने गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि दावबायहैयोबा बेयावहाय नोंथाङा मा मा सांग्रांथि जानांगौ होननानै सानो माने बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
नंगौ नोंथां जोङो गिबियावनोथ' जोंनि ओ जि देहा बेनि सायाव गाव सांग्रांथि जाना थानायानो मोजां‌ जोङो नाङि मुवाफोरखौ खौ ओ जानो नाङा। जेयाव जेनेबा जायगायाव जेनेबा जायगा लाना जायगा जोंनिया गोबां रोखोमनि ओ बायदिसिना जाथाय जानो हमो हायो बैफोर जाथायनिफ्राय जोङो सांग्रां जाना थानाया जोबोद गोनां। बैफोर जायगायाव जोंनिया सिखाव ओ दाखायद बायदिसिना जायो बैफोरखौ जोङो गावनो सांग्रां जानानै थानाया जोबोद गोनां होननानै सानो नोंथाङा।
उम नंगौ नोंथां।
औ नोंथां। आरो जोङो दावबायनाय बोथोर लानानै बोथोर जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो। जोङो गोलोम बोथोराव जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो शिलं बायदिसिना सिक्किम बैफोर गुसु जायगायाव फोराव थांनानै जोङो जो गावखौनो माने गावनि गोलोर देहाखौ जोङो रेजेंन्ट खालामहैनो हायो। आरो बैफोराव थांनानै जोङो गोबां ओ गियानबो आरजिनो हायो। आरो जोंनिया गोजां गोजां बोथोरावबो जों बिदिनो ओ गुबु बेलेग गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो बेरायहैयो। नोंथाङा ओ बहाबाफोर जेनेबा जायगा जोङो नेसनेल पार्कफोराव बेरायहैयो फेरबाय नामा नोंथाङा।
उम बिदिथ' थाङाखै
औ नोंथां नोंथांनि जायगायाव बेबायदि दङ ना बेरायग्रा
औ दङ दङ।
औ नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन।
बेयावथ' आङो माने थांनाय जायाखै नालाय
औ नोंथां मा मा मोननो थाङो। बेवहाय
बेहायथ' गासैबो जिब जुनार जिब जुनार मोननो हायो माने माबायदि नायनो नों नों माने हाजो हाला बिफां बारि आरो बेयावहाय थाग्रा जिब जुनार बिदि नुयो आरोना
नंगौ नोंथां
उम
बेफोरो ओ जिब जुनार जोङो जिब जुनार बुङोबाथ' जोंनिया बैफोर मैदेरफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनो ओ आरो जों ओ मोसा मुफ फुर गान्दा बेफोरखौबो मोननो थाङो
औ
औ बेफोरखौ जोङो नायनानै ओ जोबोद मोजां मोनो नोंथां
उम
आरो नोंथाङा बुंनो हागोन ना ओ जोंदि दावबायबाय बे दावबायनायाव जोंनिया माबाफोर खहा दङ नामा
जोंनि दावबायनायावथ' आं माबाफोर खहा बेखौथ' नुहुरा माने जुदि दावबायलांनायाव माबाफोर जाब्रथाय जायोबा बेफोराव खहा दङ आरो ना
जुदि ओ नों दावबाय फुनाय थानायाव जुदि ओ बोरैबाबा जुदि सोरबाफोर जुदि नों मोजाङै थाङोबाबो बै गुबुन सासेनो फैनानै नोंखौ माबा नङा माबा खालामफैगोन बिदिबो जायो नालाय दा बिनि थाखायहायो खहा बायदि नुहरो आरो ना आं जुदि बोरैबा जायोबा आरो ना जायाबाथ' मोजां जेबो खहा गैया औ
दे बि बिदिब्ला नोंथां ओ लाखिथ'नि नोंथां